हेलौ।
हेल' नोंथां।
औ गोजोन बेलासि सम नोंथां।
औ गोजोन बेलासि सम नोंथां।
अ नोंथाङा मा मावबाय दंमोन?
आङो एसे ओरैनो बाहेरायावहाय गुसु मोनाबिलिनि बार जाग्लांगासिनो दङमोन आरो।
ए।
नोंथाङा?
आंबो बिदिनो एसे गरमखाय बाहेराव सिलायाव जिरायनानै एसे गुसु बार जागासिनो दंमोन।
औ औ औ।
अ।
औ नों नोंथां जोंहाय बिबारनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन सानदोंमोन आरो रायज्लायजागोन नामा?
बिबारनि बागै ना?
औ बिबारनि बागै।
अ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जे मा मा बिबारनि मुंखौ मोनथियो आरो नोंथाङा मा मा बिबारनि नामखौ ओ बिबारखौहा नायनानैहा गोसोखौ गोजोननाय मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' आं मोज मोजां मोननाय बिबारा गलाब बिबार फामि बिबार जबा बिबार बार
औ।
आरो गोबां बिबारफोर दंबावो। ओ खायसे खायसे बिबारफोरखौ नायनानै मोजां मोनो। थेवबो जों जोंनि जायगाफोराव मोनजोबनो हायाना?
औ औ।
नोंथाङा ओरैनो मा मा बिबारफोरखौ बांसिन मोजां मोनो?
आंबो बे गलाब बिबार सान बिबार थगर बिबारखौ नोंथाङा खोनाफेरदोंना तगर बिबार?
औ नामखौ खोनादों आं खिन्थु बे बिबारखौ नुबाथाय सिनायगोन ना सिनाया आं बेखौ दा बुंनो हानाय नङा।
औ थगर बिबार ओमफ्राय दावदै फुल ओमफ्रायहाय बेजों लोगोसे लिलि फुल। आरो सान बिबार
औ।
बिदिनो दाउस्रि आथिं बिबार। खोनाफैदोंना नोंथाङा उम बेफोरखौ बेफोरखौ खौ मोजां मोनो आरो आङो बेफोरखौ बेफोरखौ जेनेबा बेफोरबायदि बिबारफोरखौ जों जोंनि ओनसोलावबो जोङो मोननो हायोना।
औ। ओरैनो नोंथाङा ओ मिथिगौ नामा बे जोंनि भारत हादरनि ओ हादोरारि बिबारा मामोनथाय बे?
जोंनियाथ फामि बिबारमोन खोमा फामि बिबार।
औ फामि बिबार ना? औ। मोजां बे बिबारखौबो जोबोर समायना नुयो आरो।
औ नायनोथ जोबोद समायना।
औ। ओरैनो बे बिबारा फामि बिबारा माबायदि जायगाफोराव रजयोबाथाय?
ओरैनो जेनेबा जोंफोरो बिखौ ओ बियो बियो बियो अनलि ओ दै दै दै गोनां एरियायावल माने जायगायावल रजयो आरो बियो। जेरैहाय फख्रि
औ।
फुख्रि थायोना? बेबायदियावहाय बारा रजयो आरो बियो। दैसा जिं फख्रि एफोरबायदियाव बारा रजयो आरो।
औ माने बे बिबारा दैयाव बारग्रा जा
औ दैयाव बारायग्रा जाथ
ओरैनो नोंथां नों नोंथांमोननि जों बिबारखौ बांसिन मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा।
औ जोंनियावथ' बिबारखौ ओ जेनेबा हाबाफोराव बा बाहायनाय जायो हाबाफोराव माला सुनानै साजायनो जेनेबा साजायनो थाखाय ओमफ्राय आरो माला सुनानै गान होयो नालाय दरा खैनानै गानहोयो ओमफ्राय लोगोसे फुजा होनायाव बावनो थाखाय हाबायाव
औ
ओमफ्राय बेजों लोगोसे फुजाफोरावबो बाहायो बेजों लोगोसे मानसि थैबोलाबो बाहायो
औ
बिदि बायदि बायदि खामानियाव बाहायो आरो जोंनि
औ औ बै हाबायाव हाबानि खोथा जि बुंबाय नोंथाङा
औ औ
हाबायाव बर गोदाननो मा बिबारनि मालाखौ बांसिनहाय गान होनाय जायो।
बे बिबारनि मालाखौ दावदै बिबारखौ नोंथाङा खोनाफेरबाय दाउदै बिबारखौ
औ खोनादों
अबेबा अबेबा ओनसाव बेखौ खृस्टमास फुलबो होननानै बुङो जे खोना खोनाफेरबाय नोंथाङा। औ वाइट कालारनि जायो नालाय बिखौ बिखौ बारा औ गुफुर गाबनि जायो। बिखौ खानानैहाय बिजियावहाय खुन्दुं सोनानै सिथाबनानैहाय बेखौ माला बानायनानै गानहोनाय जा
औ औ जोंनि ओनसोलथिं माने आङो बांसिन बै गेन्दे बिबारखौ माला सुनानै गान होनाय खौ नुनो मोनो आरो
औ ओ ओ
औ
जोंनिथिंबो गानहोयो ओमबाबो बिखो बारा गानहोद्रायो आरो वाय बे गुफुर गाबनि बिबार खौहाय
औ बे बिबारखौ जोंनि बाथौ थानसालिनि फुजा फोरबो फोरावबो बाहायनाय जायो नामा
बाहायनाय जायो दावदै जेरैहाय दावदै बिबार बउनायावहाय बाहायनाय जायो
औ
औ नोंथांमोननियावलाय मा मा बिबार खौ बाहायो जे बावनायावहा
जोंनियावबो बे दावदै बिबारखौनो बाहायनाय जायो बांसिनै ओमफ्राय बे हाबायाव गेन्दे बिबारखौ बांसिनै बाहायनाय जायो आरो बेफार बेफोरनि अन अनगायैबो बिबारनि खायसे जोंनि देहायारि बा जोंनि मुलाम्फायारि माबाफोर मोनथिगौ नामा नोंथां थाङा
आङो दासान आं दाथ जेबो बिनि बागै जेबो मिथियै थवा आरो बिबारनि सोमोन्दै जे जानानै हा जोंनि देहायाव माबा मुलाम्फा मोनगोन आं बिनि बागै मिथिया आरो नोंथाङा मिथियोबा एसे फोर मायना होनो हागोन नामा
ओ ओरैनो सि थोंजोहैथ बे जोंनि देहायाव एसेबां हेफाजाब होआ खिन्थु इसे खेंस्लाहै गोबां बि बिदि लामाफोर दङ आरो जायजों बे बिबारफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो जेरैहाय नोंथांमोना नुनो हायो आथिखालनि जुगाव ओ बे बिबारखौबो गोबां जायगायावनो आबाद मावनो हमदों बे बि बिबारनि आबादाव मा खालामनाय जायो माने ओइ नि जिथु मौबेरे बे मौ बेरेखौ बिबार बागाननि सेर सेर बे मौ बेरेफोरखौ फिसिनानै जेथु बिबारनि बिदै बेफोरखौ खौ सोबहोनानै ए मौनि बिदैखौ ओ बुथुमनाय जायो आरो । जाय जोंनि देहानि थाखाय थाखाय गोबां मोजां खामानियाव होयो आरो खायसे बायदिसिना मुलि बानायनायफोरावबो खामानियाव होयो ।
नोंथाङा बिबार गायनो मोजां मोनो ना मोना?
औ आं मोजां मोजां मोनो आं आंनि न'आवबो गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन गाबनि बिबारफोर दं । जेरै गलाब बिबार दङ'
औ ।
ओनिफ्राय नैबे दाथ' सम नङा एसे मास मोननैसो उनाव सान बिबारफोरबो गायनाय जागोन । ओ बिनि उनाव दङ' बै ओ निला खालारनि बिबार निला गाबनि बिबार ।
औ निला गाबनि बिबार ।
जायखौ कृष्णनि जोनोम सानफोराव फुजा खालामबाथाय बावनाय जायो ।
नामखौ
आ बेखौ मा होननानै बुङो आं थोंजोङै मो मोनथिनाय जाया बेखौ नोंथाङा मोनथिगौबा फोरमायना हरनो हागोन?
आंबो दासिमहालागै बिनि नामखौहाय मोनथिनानै मोननाय जायाखै आरो औ ।
नोंथाङा बिबार गायनानै मोजां मोनो नामा?
आंथ' बिबारखौ जोबोद गायो आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद गायबोगासिनो दोङो आरो जोंनि न'आवबोहा गुबुन गुबुन गाबनि बिबारबो जोङो मोननो हागोन आरो आंनि जोंनि न'आवहाय ।
औ ओरैनो बि बिबार गायनानै नोंथाङा माबाफोर मुलाम्फा मोननो हादोंबा ओ मुलाम्फा मोनगोन होननानै बुंथिनो हागोन नामा?
आंथ' दासिमहालागि बेबायदि ओ सानथ'वाखै आरो मुलाम्फा मोननायनि बागै । खिन्थुआं ङो इयुननि थाखाय सानदोंमोन जे ओ जेनेबा बिबारनि बागान बानायनानैहाय फुलिफोरखौ माने फाननो फाननानैहाय रां खामायनो बि दि आं साननानै दङमोन आरो ।
औ । माने बिबार बागान बिबार बागानजोंबो दानि जुगाव फैसा खामायनायनि राहा जायोथ'?
औ से साननानै दोनदोंमोन आरो बिदि खालामगोन इयुनावहाय होननानैहा । औ नोंथाङा बिबार बागाननि बागै जेनेबा उनावहा मा खालामगोन बिनि बागै एसे साननायफोर दङ नामा नों थांनियाव, एसे फोरमायना होनो हागोन।
आंनियावथ' बिदि ओ बिबारजों फालांगि खालामनायनि एसेबां माबा गोसो गैया। थेवबो आं बिबारखौ न'आव गायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो। फुं सोरांनायाव जेब्ला जों सिखारो बै समाव बे बिबारनि बागानाव जुदि गेवलां गेवथां गोबां गाबनि बिबार नुयोब्लाथाय गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरो। जाय जोंनि बेस्ट सानसेनि समाव जिखिनि खामानि मावलांनो गोनां बैफोराव नाजाथाबनायाव एसेब्लाबो मोजां गोहोम खोख्लैहैयो होननानै आं सा नानै लायो आरो। मानोना फुंनि फुंनि समाव मोजाङै मोजां थाङोब्लासो माथो उननि समावबो मोजाङै थाङोनो।
औ औ माने बिबारखौ नायनानै गोसोखो मोजां मोनो आरो नों थाङा माने इदि फोरमायनो नागिरदों आरो, बिबारखौ नायनानै ओं। उम
इनिफ्राय ओरैनो खायसे बिबारफोरखौ बर'नि गेजेराव ओंख्रि जाग्रा बिबारफोरबो दं नामा नोंथाङा मोनथियो नामा?
अ ओंख्रि जाग्रा बिबार? आंथ' नामखौथ' मिन थिलादै नामखौ आं मिनथिला नामखौ आं बुंनो हाला।
औ
नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं मोननैसो मोनथियो। मोनसेया जाहैबाय बे खारं बिबार
औ आङो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन नाथाय बावगारना थाबाय नामखौनो मुंखौनो।
सेवालि बिबार जाय हराव बारनानै फुङाव सिरिनानै थायो आरो ना।
औ
औ अब्ला नोंथां जों एसे दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ जागोन दे ओ दे।
दे नोंथां।
औ औ औ।